औ औ खोनादोंं नोंथां थारैनो
औ ओ आं नोंथांनो औ नोंथां आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों आङो ओ आबादनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम दङब्ला।
औथ' नोंथां थारैनो सावरायजागोन।
औ ओ जोंनाथ' दा दैज्लां बोथ थोर नङा होनबा नोंथां बे दैज्लां बोथोरावहाय जोङो गोबां सुबुङानो माइनि आबाद मावनाय जायो। ओ माइजों लोगोसे जोंहा उफ्रा खेथिबो मावनाय जायो आरोना नों थां बिदिनो नोंथाङा औ माइफोरखौहाय माबोरैहाय गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां थारैनो हागोन माइ गायनो थाखायब्लाथ' जोबोद खस्थ' जायो नालाय जोङो जेरै बेखौ साननैसोआव सोमना दोननाय जायो नङा होनबा?
औ नंगौ।
आरो जेरै जोङो माइखौ साननै सिगां सोननानै आरो जेरै जोङो साननैनि उनावनो बेखौ बोखांनानै जोङो बस थानिफ्राय खुलिनानै जेरै जोङो खामसालिफोराव जेरै जों दोननाय जायो आरो ना गाजा बेरनो थाखाय। औ आरो जों बेखौ थालिर बिलाइ एबा जोङो जेरै जों थास' बिलाइखौ जाखोबना दोननाय जायो आरो साननैसो
औ
होनो थाखाय जेरै जोंङो दुब्लि फोथारखौ खारायग्रोनानै लानांगौ जायो आरोना। जेरै जोङो आगोलनि दिनावथ' जोङो मोसौ जौसि गोदांखौ हालेवनाय नुनो मोनो मोसौजों हालनायखौ नुनो मोनला आरो।
औ औ
औ दानि जुगावथ' जों ट्रेक्टरजोंसो बांसिन हालेवो नङा होनबा नोंथां? औ आगोलनि आगोलनि जुगाव जोङो ओ जेरै हा हाया हाखौ खमान खमान जानो थाखाय जेरै जोङो मै होनाय खौ जों नुनो मोनोमोन आरो।
औ
आरो जेरै जों दा बेखौनो जेरै जोङो दुब्लि फोथारखौ जोङो फोमोननानै जेरै जोङो ओ खोथियाखौ सोंनाय जायो आरोना।
औ नंगौ
आरोथ' बेहाय गोबां ओ रासायनारि हा हासारनि गोनांथि जायो नङा होनब्ला जेरै जों मोसौ नि मोसौनि जेरै जों गोबोरखौसो आगोल होनायखौ नुनो मोनोमोन दानि जुगाव जोङो गलाफोराव बायनाय हासारखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा?
औ।
खोथियाखौ जेरै जोङो फोनो ओ बे खेथियाखौ जौनो थाखाय जेरै जोङो
बेफोर गलाफोरनि जेरै हासार बेफोरखौ जों होनाय जायो गोबाङानो आरो जेरै जों बे खोथियाखौ जेरै मास मोनसेखौनाव खुरनो हायो आरो।
औ।
औ आरो जोङो दैज्लां होनब्ला गोबां रोखोमनि जों आबाद मावनो हायो नङा होनबा? जेरै जोङो थास' थास'खौबो जोङो दैज्लांआवनो गायनाय जायो आरो। जेरै दाथ' थास' बिबार थास बिबार जानायनि दिन नालाय जेरै जो थास' बिबारखौ जानानै जोबोद मोजां मोजां मोनो नङा होनबा? जेरै अमा बेदरखौ जों सङोब्ला औ थास' संनो थाखाय अब्लाथ जोंनो खारैनि गोनांथि जायो नङा होनबा? औ जेरै जा जोंनि गामिफ्राव मानिया बेनिखायनो जोङो खारैफोरखौ होनाय जायो आरो। जेरै जोङो न'आवनो बानाय न'आवनो बानायनाय गावनि आखाइजोंनो जेरै थालिर फस्लाखौ जेरै जों सेरनानै सानदुं गोसोआव फोराननानै जेरै जोङो ओ बेखौ सावो आरोना जेब्ला सावनानै बे हांगार जायो अब्ला जों बेखौ दै एसे होनानै जोङो मुस्रि एबा मुस्रिफोरखौनो होनजायो जेरै जों मुस्रिफोरजों सरनाय जायो आरोना।
औ।
दा बायोबा एसे फोरमायनानै होनो
औ ओ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो माइनि आबादखौ बेबायदिनो माव नाय जायो आरोना। आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों औ ज जोह ओ माइ गायनो थाखाय जोंहा खैथा फोग्रोनो नांगोन बे खैथाखौ जोङो फुराना माइनिफ्राय मायज्लि बासिना दोन्नाय जायो आरोना। नङाबा जोङो बाजार फ्रायबो बो बायनानै लाबोनाय जायो आरो। बेखौ बायना लाबोनानै न'निनो माइज्लिखौ जोङो बासिना दोननानै बेखौ जोङो फाथो बस्थायाव सोनाय जायो आरो। सोनानै जोंहा फख्रि बा फुख्रि बा दंगफोराव जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो। ना बेखौ ओ सोम हरनैसे सोमना दोननानै जों बेखौ बोखांना लाबोनाय जायो आरो। बिदिनो जोंहा हायावल हमना दोननाय जायो आरो। ओ बिनि उनाव जोङो बेखौ थास बिलाइ बा थालिर बिलाइजों जोङो खोबनानै दोननाय जायो आरो। जाहाथे बे गाजा बि औ बेनि उनाव जोङो बेखौ फोथाराव लांनानै फोथारखौ मोजाङैहाय हालेवनानै जोङो बिदिनो न'निनो मोननाय गोबोर हास बिदिनो बोरमा खिनि आदार आरो एम्फौ लाथा फिसिनाय थायोना। बे फोरनि खिफोरखौबो जों सारनानै होनाय जायो आरोना। बिदिनो ओ बे जि गाजा बेरनाय ओ माइज्लि बेखौ जोङो खिरखा बा खादाफोराव लानानै जोङो सारै सारै फोनाय जायो आरोना नोंथां। जेब्ला बियो ओ मास मोनसे बा देर मासफोरनि गेजेराव बियो जौगोन बा फुजानाय जागोन जों बेखौ फुनानै दुब्लि फोथारखौ मोजाङैहाय ओ हेवनानै खारेना आरो सामार होनानै जोङो आलि गोरलै दाना आलि गोरलै खोनानै ओ जोङो बेखौ गायनाय जायो आरोना नोंथां। आरो जोंहा बेजों लोगोसेनो उफ्रा बो मावनाय जायो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ थास' आबाद मावनाय जायो। पटल जिंखा आरो जोगोनार भिन्दि बिदिनो बायदि बायदि दि लेस्रा बेफोरदि आबाद मावनाय जायो आरो ना नोंथां। ओ नोंथाङा नों ओ औ नोंथाङा दा माइफोरनि नोंसोर नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मा मा माइनि आ आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना माइफोरनि मुंखौ
औ जेरै जोंङो माइफुं बुङोब्लाथाय जेरै जोंङो जोंनि बर'फ्रा जेरै मेसें बोथोराव माइ आबाद मावनाय जायो आरो ना
औ
जेरै जोंङो माइ आबादखौ जोंङो खननै मावनाय जायो आरो जेरै जोंङो मेसें बोथोराव गायनाय माइयाथ' जेरै जों खरमा फोरखौसो बांसिन गायो नालाय औ आरो जेरै जों दैज्लां बोथोराव गायनायफोराथ' जे बिदिनो बाहादुर रनजित
बिदिनो गोब बां रोखोमनि माइ दङ आरोना जेरै जोंनिया ओ अनजनाबो नानै होनाय जायो आरो जेरै ओ जोसा माइब्राफोरखौथ जोंङो नांथारगौ माइब्राखौ जोंनो मागो दमासिबा फिथा जानो थाखाय जोंङो बेखौ गायनाय जाथारो आरो
औ औ नंगौनथां
औ
ओ आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आथिखालाव मोसौजों बांस सिन हेवो ना ओ आथिखालनि ओ गोदान मुगानि ट्रेक्टरजों बांसिन हेवनाय
औ जोङो टेक्टर ट्रेक्टरजों बांसिन होनायखौ नुबोनो मोन मानोना दानि जुगाव जोंनि ओनसोल खाथिब्लाबो जों गुबुनाव थाङोब्लाबो जोङो मोसौखौनो एव खालामनाय नुला आरो ना जेरै जों मोसौजोंनो गायनाय मोसौजोंनो मोसौजोंनो हालेवनाय बेफोरबायदिखौ जोङो मोसौजोंनो खेथि खालामनायखौ जों नुनो थांला आरोना गोबां गोबां सोलायनो हमबाय जुगानो
औ नंगौ नंथां
औ बुंनो थाङोब्ला जोंङो बांसिन खस्थ मोनोमोन आरो आगोलफोर मोसौजों हालेवनायफोरखौ एसे खस्थ'मोन आरो जों फुङावनो हालेवलां हाल हाल हाल होलांनांगौमोन जायोमोन आरोना आरो दानि जुगावथ जोंङो टेक ट्रेक्टरजों ओ बेला जाब्लाबो जों ट्रेक्टरजों हालेवहोनायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जों गोबां गायबोनोबो मोनबाय ट्रेक्टरजों हालेवनायफोरखौ औ आगोल आरो जोंङो जोबोद मोजां मोजांसिन जायोमोन हाब हाब्रुफोराबो दोलो दोलो मोजां जायोमोन आगोलाव जेरै जोंङो नांगोलजों हेवोब्ला जोबोद मोजां मोन आरो हाब्रुजासे माने दानि जुगावथ' जों ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोङो ओ हाब्रुफोरखौनो बारा मोनबांला जेरै हाराव हाथाव बेफोरबायदि हाथरसाफ्राफ्रानो गुग्रुबा बेफोरबायदि बिदिनो जोङो दैज्लाङावबो गायनांगौ जायो आरो हाफोरा गोरानो
औ औ ओ आरो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ मोसौजोंबो ओ सार सानैखौ जोङो दाबो हेवनायखौ नुनो मोनबोदों आरो जोंनि थिंजाय ओ बिदिनो जोंहा हा एसे एनै थानाय मानसिफोरा बिदिनो मोसौजोंनो हवनानै मैगं थाइगं गायनायखौ जोंङो नुनो मोनबोदों आरो। बिदिनो खैथा फोनाय समावबोथ' खैथा फोनायाव जोंङो दब्रायसेबा दब्रायनैसो ओ हेवनानैसो फैयो नालाय नोंथां बिदिनो खायफा-खायफा सुबुङा दुब्लायसे आथिखालाव जाय-जायहा मोसौ दोङो बा बिसोरनि मोसौखौ ओ लाबथ'नानैबा बो हेवनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो। जोंनि ओनसोलावहाय ओ बांसिनानो नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टरजों बांसिन हेवो आरो।
औ नंगौ थाखायनो आरो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो आगोल मा रान नायोमोन जोंबो जेरै खस्थ' जायोमोन आरोना दा थ' जों ट्रेक्टर ओंखारबाय जेरै माइ हाग्रा माइखौनो न'आव दोनफैग्रा टेक टरफोरजों जेरै दुब्लियावनो माइ हानानै बेहायनो जिगाबफोराबो थाबोनाय बेफोरबायदि आरो ना दानि जुगखौ जोङो बांद्राय जेरै जोङो आगोलनि बायदि खस्थ'खौ दा खस्थ'खौ जोङो दायदि-दाबायदियाव जेनेबा खस्थ' गैला आरोना। आगोल बांसिन खस्थ'मोन मोसौफोरजों जोङो सिख्लायाव लाबोनानै जेरै दुब फोथारनिफ्राय जोङो सिख्लायाव लाबोनानै जेरै मोसौफोरजों ओ सोरांब्लानो जे जेरै जोङो ओ सारिथा पासथा जाब्लानो जों मोसौ होयोमोन आरो ना मारा लानाय जायोमोन।
औ औ नोंथां।
औ दा जेरै दावला दाव गिसिब मोनागौ मानि जोङो जेरै मारान होनाय जायोमोन आरोना खोमसि खोमसिनो जेरै जोबोद खस्थ' जायोमोन आरो आ आगोलनि जुगाव दानि जुगावथ' जोङो मिसिंफोरजोंनो खनसे लागैनो फोजोबस्रांनो हायो आरोना जेरै जोङो नाजबनानै जोङो
औ औ औ ओ जोंहा बिदि दिनो ओ गोबां मुलाम्फा जादों आरो। टेक्थर मिचिन बायदिसिना ओंखारनानै जोंहा समाबो समनि गोबां ओ सहाय जादों आरो ना ओ आरो जोंहा आबाद होनोब्ला जोङो माइ जाय हाखांनानै जेब्ला माइखौ हाखांगोन नाखांगोन अब्ला जोङो बै दुब्लि नारा दोङोना बे ना राखौ मोजाङैहा हेवनानै जोंहा मथर बा ओ बेसर फोनाय जायो आरोना नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावहाय औ। नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बेफोरबायदि बेसरफोर मथरफोर बिदि
औ औ औ फैयो नोंथां जेरै जोंनिथि मु सुर खाला दालि बेफोरबायदिखो गोबां फैयो आरोना जेरै जोङो मथरफोरखौबो आरो ओ सबाय सबाय बिमा। बे सबाइ ओंख्रि जाग्राया जोङो बेफोरखौबो फैयो आरो ना आरो ओ बेस र सेवा बेसर बेफोरखौ फैयो आरो बांसिनानो। बेसर फोनो थाखायबो थाखायब्लाबो जोबोद खस्थ' जायो आरोना जेरै जोङो दुब्लि फोथारखौ खारायग्रोनांगौ आरो बेहाय मार मार हासार नांगौ जायो दैनि गोनांथि जायो। दै आरो मसें बो थोराव बाराद्राय जोङो दैफोरखौ नुबांनो मोना आरोना जेरै अखा अखाबो हानाय जायाना लाय जों बाराद्राय नुनो मोना आरो औ जोबोद खस्थ
जोंहा औ जोंहा गोबां खेथि जि खि ति मावो जों बेयावनो गोबां जोथ
औ औ लानांगौ जायो आरो जोङो लावफोरखौ गायनाय जायो, लावखौ बांसिन गायनाय जायो मेसें बोथोराव।
औ नंगौ। थां दे ओ नोंथां जोंना बिदिब्ला समाव जाबाय
औ गोजोननाय थाबाय औ नोंथां थारैनो दे बिदिब्ला औ।
दे।